हेल औ नोंथाङा फ्रि दङ'
औ नोंथां दङ'
औ नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथां आयडायानो जादों आबाद
औ
बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै आबाद मावो माइ आबादनि अनगायै बिदिनो गुबुन गुबुन अफेरा आबाद बेफोरनि सायाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। औ जोंनाथिंथ माइ आबादनानो जोंना बिथिं गाहाय जाहैबाय ओमफाय माइ आबादनि अनगायै थ जोंनिथिं गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावनाय नुयो जेरैहाय बेसर ओमफाय ओमहायो सिबिं ओमफ्रायहायो बिदिनो गुबुन गुबुन मा होनो देमसि ओमफ्रायहायो जुखा आम आरो मैगं थाइगंखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंखौबो मावनायखौ जों नुयो ओ जोंनिथिंहाय गुवार गोबां गोबाङै माने ओ जेसेबां जानो नांगौ ओरैनोथ बरफ्रा जोंना जानो थाखाय एसे एसे बारियावहाय गायनानै लायो नालाय बेनि अनगायैबो बिदि नआवहाय गायनायनि अनगायैबो जोंनिथिंहाय गोबां माने फानहरनो थाखा य माने रां आरजिनो थाखाय रां खामायनो थाखाय माने गोबां रोखोमनि गायनायखौबो नुयो माने जोंनिथिं ओ बिदिनो जोगोनार बिफ फिथाइफोरखौहाय माने मोननो थाखाय जानो थाखाय माने आरो फाननो थाखाय गाय गयावहाय बिगानै गाहाम बिदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो जुखामखौ गायनाय जायो ओरैनोथ' जानोबो जोङो बारि बागानावहाय एसे एनैखौहाय जानो गायो जुखामखौहाय
ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो आबाद महरै बिराद गुवार गुवारैहाय गायनानै बेजोंहाय माखासे रांफोर आरजिनो थाखायहाय गायनाय जायोना बेफोर आबादखौ गायो आरो ओमफ्राहायथ' बिदिनो सबाइ आबादफोरखौ माइ मावो माइनि अनगायै आरो फाथोफोरखौ ओ फोनाय जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोङो फाथोनिफ्राय जोंनि जे उम बर'फोरनि ओन ओंख्रि बे खौबो बानायनाय जायो मोनथियो ना नोंथां औ औ बिदिनो फा फाथोखौ फोयो ओमफ्राय फाथोनिफ्राय जों थ' ओरैनो दिरुं बानायनायखौ नुनो मोनो औ फाथो आरो बेसर बेसरखौहाय जोंनिथिंहाय बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो आरोना जेराव मा होनो ओ जायगायावनो जुदि नोङो जोंनिथिं जोंनि जायगाथिं जुदि नोङो थाङोबा माने बांसिन बेसर फोनायखौ नुगोन आरो ना बेसर फोनाय फोथाराव ओरैनोथ' बेलेग ओ गुबुन आबादफोर खौहाय नुनो मोनाबो जानो हागौ नाथाय बेसरफोर आबाद फोनायखौ नुनो मोनो आरोना बिनि अनगायै जोङो ओ ओ लिबुफोरखौबो बिराद गिदिर गिदिर बागान खालामो आरो माने बे जोंबो माने फिथायखौवहाय मोनो नालाय लेबु फिथाय आरो बिनि अनगायै थालिर बिदि फिथाइ फिफांबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो माने फिथाइनि फिथाइ जानो थाखाय ओ बेखौबो बागान बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो आबाद बेफोरबो आबादावनो गोलैयोना ओमफ्रायहायो बेनि अनगायै ओ सबायफोरखौ जों बानायो ओ सबाय सबायाइखौहाय जोंनिथिंहाय फोनायखौ नुनो मोनो सबायाइनिफ्रायथ' जोङो बेगरबो मोनो माने जानो थाखाय सबायाइखौथ' जों ओंख्रि जायो आ बेनि अन गायोबो जोंनिथिं ओ माने सबाइनि बै जे गारनाय आ जे जाब्राना बेखौहाय जोङो खारैबो बानायनायखौ नुनो मोनो आर ना माने मोनसेल' खामानियावहाय ओ बाहायनाय जाया माने बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानियावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो बिनि अनगायैथ' जोङो मैगं थाइगंखौबो गायनाय नुनो मोनो ओ जेरैहाय ओ फोरला जिंखा बेफोरखौहाय जोङो गायो आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय ओ सबायबिमा बेफोरखौहाय जोंनिथिं गायनायखौ नुनो मोनो
औ
औ बेफोरखौथ' जोङो बि बिराद माने फाननो थाखाय गायोबा जोङो गुवार गुवार ओ बिदिनो जायगा लानानै जोङो गायनाय नुनो मोनो आरोना बेफोरखौबो आरो बिनि अनगायै कपि फोर गायो ओ कपि गायो ओममफ्रायहायो ओम बेनि अनगायैबो फुल कबि आरो बिदिनो कफियाथ' बिराद बेलेग बेलेग रोखोमनि दङना फुल कबि अल कपि ओमफ्रायहायो ओ बान्दा कपि बेफोरखौहाय गायो आरोना ओमफ्रायहायो गोजां बोथोरावहाय जोंना दङ ओ आलु आलुफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आलु गायो जोंनाथिं औ बिदिनो आरो माने ओरैनो मा होनो ओ बायनानै जायोबाथ' जोङो ओ मेडिसिन होनायफोरखौ मोनजायो नालाय खायनो ओ न'आवहाय माने एसेबाबो गायनानै जायो आरोना ओमफ्राय आरो एसे रांखावरिनि थाखाय माने एसे न'खरखौ सलायलांनो थाखाय जोङो गोबां माने नांगौनि बाराबो माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनिथिंङै। दा नोंथांमोननिजों मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै नोंथांनि ओन सोलाव माबोरै फैयो बेफोरनि बागैथ' फोरमायदों। मा मा मैगं गायो बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो गोबां माइ बा आबादनि अनगायै गोरान खेथि मावनाय नुयो गोरान खेथि नि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनिखैबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो सबाय नुयो बिदिनो जिंखा नुयो भिन्दि नुयो। थारुन नुयो आरोबाव बहल नुयो लेस्रि बेफोरखौ बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो बेफोरखौ गायोब्ला जोंनि ओनसोलखै गोरान जायगायाव गायनाय जायो मानो होनोब्ला बेफोर मैगं थाइगंखौ जोंनि ओनसोलखै दलहा जायगायाव गायनाय नुवा। दलहा जायगायाव गायोब्ला गोबां उसुबिदा जायो। दैनि प्रब्लेम जायो नालाय नोंथां। आरो बे फोरनि अनगायैथ' जोंना माइ आबादखौ दैज्लां समाव मावखायो। माइ आबादनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै गोबांखौनो माइ आबाद मावनाय खो नुयो गोरान आबादनि अनगायै बिदिनो माइ आ बाद मावनो थाखायथ' जोंना सिगाङावनो खोथियानि गोनांथि जाग्रोयो। खोथियाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फैयो होनोब्ला सिगाङावनो बाजारनिफ्राय नङाब्ला न'निफ्राय जायखि जाया माइज्लि लाग्रोनानै बस्थायाव खाथेना लानानै दै नङाबा फुख्रि जायखिजाया न'आवनो सोमना दोनग्रोयो साननै सानथामसो साननै सानथामसो बिदिनो सोमना दोनखांनायनि उनावसो जोंना न'आव गोरान हायाव लखबना दोनफैयो लखबनानै दोनखांनायनि उनाव आरोबाव जोंनि ओनसोलखै थास' बिलाइ नङाबा जि बिजों खोबना दोनबावो सानथाम सानब्रै बिदिनो खोमना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बाथाव खुगा ओंखारो अब्लासो जोंना दुब्लियाव फोजायो दुब्लियाव फोनाय समावबो जोंना दुब्लिखौबो साफा खालामनांगौ एवना लाग्रो नांगौ बिदिनो एवनाय समावबो दैनि गोनांथि जायो नालाय जोंनि ओनसोलखै अखानि दै मोनाब्ला बिदिनो सलार मेसिन बेफोरजों दै रो गोना ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोलजों हालएवनानै फोमोनना लाग्रोयो
औ
औ बिदिनो फोमोनना लाखांनायनि उनावसो बे सिगाङावनो जि बाथ' खुगा ओंखारनाय माइज्लि बेखौ जोंना खेरखा नङाबा खादा जायखिजाया आइजें मोनसे लानानै एफा एफा सारो आरो नोंथां। बिदिनो जेब्ला सारखाङो बिनि उनाव गोबां खोथियाखौबो फोनानैल' दोनबा जाया नालाय। गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो मो बोरमा मोसौनिफ्राय
औ
बिदिनो बोरमा मोसौनिफ्राय जोथोन लानायाव जोंना नेटजों सोंथेनाबो दोननायखौ नुयो जोंनिखै। बिदिनो जोथोन लाखांनायनि उनाव आरो बाव जेब्ला नै माससो जायो अब्ला जोंना माइ गायनायनि महरसिम थाङो माइ गायनायनि मसम थांनाय लोगो लोगो जोंना सिगाङावनो जोंनि ओनसोलखै खोथियाखौ फुना लाग्रोनायखौ नुयो
उम
फुना लाखांनायनि उनावसो जेब्ला जोंना माइ गायनायनि हायाबो थियारि जायोब्ला गावनो बे फोमोनना लाखांनाय खारायना लाखांनाय
औ औ
एफा एफा ज' ज' जोंना गामिनि मानसिफोरा आइजोफोरा लोगो नांनानै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
उम
बिदिनो गायखांनायनि उनाव जेब्ला जोंना थाम मास ब्रै मास जायो अब्ला जोंना माइ बिदां ओंखारो अब्ला माइ बिदां ओंखारखांनायनि उनावसो जेब्ला मोनो अब्लासोथ' जोंना बिदिनो हानांगौ आरि नांगौ हाखांनायनि आरिखांनायनि उनावो जों आरोबाव मारा होनायनि फैयो मार होखांनायनि उनाव जोंना बि बिदिनो जमा खालामनानै बस्था बस्था सोनानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां फोराननानै बिदिनो उफेरा आबाद होनोब्ला जोंनिखैथ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो फैयो जोंनिखैबो गायो बेसर आरिखौबो नुयो जोंनि ओनसोलखै बिदिनो बेसरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बेसरनिफ्रायथ' थाव मोननो हायो। आरो थाव फेरेदना लानायनि अनगायैबो जोंना जि बेसरनि बासा एबा बेसरनि बे बिफां बेखौ जोंनि ओनसोल ओमफ्राय हासार बिनि थाखायबो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो नोंथां। हासारनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बे बेसरनि बासाखौ बिदिनो बेलेग आबाद जेरै थालिर बेफोराव होनाय नुयो आरो न'निनो जि गय फिफां आरि बेफोराव होनायखौ नुयो आरो बिदिनो थारुननि फारसे बुंनो थाङोबा जोंनिखै थारुनखौ सिगाङावनो खायसे खायसेया जोलै दोनखायो आरो खायसेया बाजारनिफ्राय बायो। बाजारनिफ्राय एबा न'निनो बे जोलै थाखानायखौ जोंना दुब्लियाव मोनफा मोनफा हालेवना लाखांनायनि उनाव नांगोलजों बोखांनायनि उनाव एफा एफा लानानै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
बिदिनो थारुननिफ्राय जोङो खायसे खायसेया रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय फाननानै रां आरजिनायखौ नुयो आरो खायसेया न'निनो जि जानो थाखाय ओंख्रिनि थाखाय गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिब्ला नों नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां।
औ गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।